औ औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय ओ नोंथांआ मानोबा कल खालामनायमोन
जों जोंनि ओ बिफां लाइफांनि गोनांथिनि बागै एसे सावरायनो होननासो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांआ सावरायनो हागोन ना सम दङबा?
औ समाथ' दङ नै आं दायो ओरैनो दंथ'यो
औ औ औ होनबा ओ ओ आंङो एसे फोरमायलांनोसै
औ दे फोरमायदो
जों बयबो मिथिखायो बिफां लाइफाआनो जोंनि थांना थानायनि राहा होननानै ओ मानोना बिफां लाइफां गैयाबानो जों थांना थानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो अक्सिजेन जों जेजों जों हां लायो बेखौ मोनो बिफां लाइफाङा माने आरोबाव जोंखौ गोबां रोखोमै मदद होबावो। जेरै ओ बार जानाय खाजा जेरै जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबांहाय खाजा जानो फिथाइ सामथाइ बेफोरखौबो जोङो मोनो आरो मुलि बे साद बेफोरावबो जोंना बिफां लाइफाङानो जों मिथ जोङो गोदोनि समावथ' जोंना बे हस्पिटाल्स ओ बेफोर फारमासि बेफोर गैयियाव जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो माबा खालामनानैहाय जोंनि बेमार आजारफोरखौहाय खारहोनाय एबा माबाफोर जानायमोनबा देहानि बेराम बेफोर जानायखौ जोङो बे बिफां लाइफांनि माबाजोंनो जों फाहामना लानाय जायोमोन।
औ नंगौ।
आरोबाव बुंनो थाङोब्ला जोंना आयुरवेदिक जेखौ जों बुङो दा ओ दा जों आयुर्वेदिकनियाथ' जों जोंना दा बिराद माबा होननानै जों मिथिगौ कमन होननानै मानोना जों बिनि मुलिफोरखौ जों बयबो जाखायो आरो आयुरवेदिकनिखौ बेफोरबो गासिबो बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायजोबनाय आयुर्वेदिकनाथ'। मेडिसिनेल प्लान्सफोरजों गाससिबो बानायजोबनाय बेना। आरोबाव बिफां लाइफांनि गोनांथिखौ आं बुङोब्ला ओम बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा जोंनो गोबां फिथाइ सामथाइ होयो आरोना आरोबाव जोङो जेलेखा जों जे लेखायाव जों लिरो जे लेखायाव जों फरायो बेफोरबो जोंना बिफांनिजोंनो बानायनाय होननानै जों मिथियो। आरोबाव गय बिगुरखौ होनोब्ला गय बिगुरजों जोंना हाबा हुखाफोराव गय बिगुरनि थोरसि खुरै बिदि बानायनानै जों हाबा हुखाफ्राव बाहायो। बेबो माने बिजों माने बि गय बिगुरनि थोरसिफ्राबो मोजां आरोना थोरसि लथा बेफोर बानायनो मोजां जायो गय बिगुरफ्रा आरोबाव जोंनि न' न' साखाथियावनो थानाय माखासे मेडिसिनेल प्लान्स जेरै मुलि मुलि फिफां जेरैहाय जोंनि न'वावनो गायनो हानाय एबा न'नि माबाफ्रावनो सिलाफ्रावनो थानाय एबा गेट खाथिफ्राव थानाय बेफोर जाहैबाय जोंना थुलसि सबसे माबायानो मेइनानो थुलसि, थुलसियाथ' बयनाबो थाखायो थुलसिया मा मेन मानो मेदिसिनेल होनोबा जोंना थुलसिजों गगाफोरा खारो बिदि होनो आरोना। आरो दुगैनायफ्राव थुलसि थुलसिया गोथार ओंखायनो जों थुलसिजों खायफा खायफा थुल सि होनानै दुगैयो जोङो मान लुनायफ्रा खारो मायो होननानै
औ
आरो जोंना दंबावो निम निम बिफाङाथ' बिराद माबायो इम्परटेन्ट होननानै जों मिथियो आरोना मानो होनोबा निमजों जोंना जोंनि उदैनि बे माबाया खारो उदै मा होनो उदैनि प्र ब्लेम उदैनि माबा माबि जानायफ्रा जोंना खारो आरोबाव जोंनि मोखांनि बे सिथर सिला एयाबा मो मोदोमाव सिथर जानायो जोंना निमफोर जाबाथाय मोजां जायो मानोना निमा गोखा नालाय अरख'यो मायो होनो आरोना आरोबाव एल'बेरा एल'भेरायाबो जोंना ओ खानाय मोदोम मोखां बेफोरनि थाखाय बिराद मोजां। आरो जोंना एल'भेरा क्रिम बि खौबो जों दाना मेरला मोननो थाङो दखानफ्राव एल'बेराया मानो मोजां होनोब्ला जोंना एल'बेराया जोंनि न'वाव थायोब्ला ओ एल'बेरानि बिबारा बिराद माने एल'भेरानि बिबारखौथ' जों बांसिनानो नुफेराखै बिदि होननो हायो मानोना एल'बेराया बोसोर बोसोरजोंसो खनसे बिबार बारो बिदि होनो आरोना गोबावजोंसो खन से दस बोसोर ए बा आद बोसोरसोनि बा पास बोसोर बेबायदि थानानैसो बिबार बारो आरोना बियो। ओमफ्राय जायनि जायनि न'वाव एल'बेरा दङ ओमफ्राय बिसोरनि न'वाव बोराय जाथारबाय बा एल' बेराया फुरानाबा माने गोबावथार जाबायबा एबा दस बोसोरसो एबा आद बोसोरसो बिदि जाबायबा बिबार बारबाथाय बेनि न'खराव मानि माबा फैयो। गोजोन फैयो एबा लाखि जायो बिदि होनो आरोना।
अ नंगौनो।
औ आरो सुमफ्राम बिलाइयाबो जोंना सुमफ्राम फिफाङाथ' बयनाबो बांसिनानो थाखायो। सुमफ्राम बिलाइ सुमफ्राम बिलाइखौ जोंनाव उदै सानाय समाव सुमफ्राम बिलाइफ्रा जायोबा जोंना उदैफ्रा सागायो एबा सानायफ्रा एसे खम जायो। बिदि होनो आरोना। आरोबाव जोंना गेन्दा बिलाइखौबो बिथाङा मिथिखागौ जानो हागौ बयनावबो थायो गेन्दा बिलाइयाबो। बयनिबो न'वाव गेन्दा बिलाइ थायो गेन्दा बिबार जोंना। बेयोबो जोंना गेन्दा बिलाइखौ जोंना ओ आथिं बौनायफ्राव ए बा आखाइ आथिं बौनायफ्राव जोङो थै गगा थै गगानो थाखायहाय जों गेन्दा बिलाइखौ एसे सिफ्लेना होयोबाथाय बेनि थैया ग गायो बिदि होनो आरोना। आरो जोंना खांसिं सिंखायाबो जोंना गगा मोननाय गुजुनायफ्राव फुदुंना जायोबा जोंना गगानाय गगा मोननायफ्रा हामो बिदि होनो आरोना। जों बेखायनो बिफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो हाजा बिफां गायनांगौ। दा जों बिफां दानफायनायनि थाखायनो ग्लबाल वार्मिंनिबो सिखार जाबाय ओ बि फां फ्रा खम जालांनो हमबाय सहर बिल्दिं खालामनायनि थाखाय आरो आरो बिफां दानफायनायखौ बिदिनो जों बन्द' खा खालामाबाथाय जों आरो बिराद खस्थ' मोनगोन जोंनो जों दा खस्थ' मोनगासिनो दंखायो। मानोना ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय जोंना बे गरमाबो बारा जाबाय जोंनि देहाफ्राव जोङो थानोनो हाला दाथ' गरम जों दाख्लैबो साननै सा साननै सानथामसो आ बिराद गरमनि थाखाय जों थानो हायै बिदि जादोंमोन मानोना जों बिफां लाइफांखौ दानफायनानै जों बि बिफां सायाफोरखौबो दा मोननो मोनला बेबायदि आरोना बेनिखायनो जोङो आ
जोंनि सहर माने सरखारा बिफां लाइफां गायनो थिनो आरो गोरों गोराफोरा बिदिनो गामिफ्राव थांनानै मानसिफोर जमा खालामनानै जाय गामिनि मानसि जाय मोनथिया माने बिफां लाइफांनि गोनांथिफोरखौ जाय मिथिया जाय दानफायनानै जा हायो बेफोरनि थाखाय जोङो गोरों गोरा मानसिफोरा एसे गामि गफ गामि मिफ्राव थांनानै बिदिनो एसे माने बिफां लाइफांखौ मानो गायनांगौ एबा बिनि दानफायनायनि खहाफोरा मा बेखौ एसे फोरमायना होयो आरो एसे खिन्थाना होयो मानसिफोरनो। आरोबाव दंबावो जोंना दावउमा दावसाफ्राबो जोंनि बिफाङावनो थायो बिफाङानो बिसिनि थाखाय न' बेनिखायनो जेनेबा बिफांफोर गैयाबा दाउमा दाउसाफ्रा न'आनो थानाय नङा बिदिया बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनाङा आरो हाजासे बिफां बिफां गायनांगौ आं बेखौनो होनो सानदों नोंथांनिसिम। नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायबावनो गोसोबा फोरमायनो हागोन।
अ आङो नोंथांनिसिम फोरमायनो साननो सानबाय अब्ला। ओ आबहावा गेब्रेंनायनि बागै जोंहा आब आबहावा गेब्रेंनायाव दं जेरै बार गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय सोदोब गेब्रें नाय दायो आङो बुंनो सान्दों बार गेब्रेंनायनि सोमोन्दै जोंहा ओ बार होन बारखौथ' जों बयबो मिथिखागौ जों बार नङाब्लानो थांनानै थानो हाया जोङो एभ्रि सेकेन्ड जों बार नङाब्लानो थांनानै थानो हाया बियो मोनसे जोंनि गोनांथार थादेरसा ओ बारा जाहैबाय ओ माखासे रोखोम गेसनि जथाइफोर जथाय ओ गासिबो जिब जिबानो हांजों जोङो मा लायो बारनि अक्सिजेन लायो आरो अक्सिजेन बाराव जोंना अक्सिजेन थायो दा ओ गोग्गो बाराव सरासनस्रायै ओ मा होनदों बाराव थानाय गेसफोरा थि बिबाङाव थायो नाथाय मा होनदों माखासे मानसिनि हाबा हुखानि दारै मानसिनि माखासे मावनाय दांनायनि दारैहाय जोंना बारा गुबुंले जानानै फैयो सम सम आथिखालावथ' गोबां जोङो बार गुबुंनाय जानायखौ नुनो थांबाय आथिखालाव सुबुं अनजि मा बांबोनायजों लोगोसे ओ जोंनि समाजावहायो गोबां बार गेब्रेंनाय जायो मानो ओ होनब्ला जोंनि सुबुंफोरनि गोनां थिखौ सुफुंनो थाखाय सुबुं अनजिमाया बांबोनाय जों लोगोसे जोंना गोबांथार दिहुनथाइफोरखौ दिहुननांगौ जानानै फैबाय जेने बा हमनानै ला जोंनो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गासैबो आरोना फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जोंनो गोबां बिबांनि जोंनो मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जानानै फैबाय आरो आथि खालावहायो दा बेफोरखौ सुफुंनो थाखायनो जोंहा गोबां थार मा होनदों दारिमिनफोर फसंबाय दा बे दारिमिनफोर बायदि रोखोमनि दारिमिनफोर फसंनायनि जाहोनावहाय जोंना मा बे दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा बियो जोंनि बारखौहाय गुबुंले खालामदों आरोना ओ जोंनि बार मन्दलावहाय बियो गोरोबनानै बारखौ गुबुंले खालामबाय आरोबाव लोगोसे बे ओ दंबावो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंना गोबां फोथार थाग्रा फुलिफोर बानायबाय लोगोसे जोंना माने मिथिंगायाव गोबांथार मा होनो दंफां लाइफांखौ दानफायनानै न'फोरा जोंना मा खाथि खाथि जाजोब्बाय आरो ना ओ जेरै नोगोर सहरफोराव जों नुनो मोनो जायगायानो थाया आरोना जों बिफां लाइफांखौबो खम नुनो मोनो ओ आरोबाव लोगोसे बिसिना जायगायानो थाया दाखोर दाला गारनो थाखाय टाउन सहराव बा नोगोर सहरावहायो दा सुबुं अनजिमा बांनाय जों लोगोसे दा ओ मुवा बेसाद बाहायनायो बांनानै दा दाखोर दाला गार जायगायानो गैया जाहैबाय आरो दा बिनिखायनो बिसोरो लामा सामायावसो गारो दा बिस जोंनि बाहायनाय मुवाफोरखौहायो मा होनो दाखोर दालाफोरखौ बाहेरायाव गारनानै दा बिसनि गारनायनि जाहोनावनो बे दाखोरफोरा सि गोबां माने मोनामनायबो लाबोयो लोगोसे आबहावाखौ खौ ओ बारखौहाय माने गुबुंले खालामो आरो बिसोरो ओ दा बेफोरो गासैबो मानसिनि मावनाय दांनायनि बा हाबा हुखानि गेजेरावनो जादों आरोना जोंनि आबहावाया गेबें गुबुंले जानायनि जाहोना आरोबाव लोगोसे ओ मा दङ जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गारि मथर सालायनायाबो बांबोबाय दा बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गारि मथर फ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर बेफोरनि जाहोनावबो जोंना ओ उखोन्दैफोरा बारजों मिलायनानै बारखौ गुबुंले खालामदों आरो ओमफ्राय ना आथिखालावहायो दा आङो बार गेब्रेंनाय जानायखौ होबथानो थाखाय लानो हानाय माखासे ओ राहानि बागै नोंथांनो फोरमायनो सानदों
औ औ फोरमायना हो
जोङो हागौमानि गारि मथर बाहायथिखौ खम खालामनाया गाहाम ओ बा खम खालामनांगोन आरो खम जानथाय थांनो नि थाखाय जोङो थाबायनानै नङाब्ला साइकेल बाहायनाया गोनां जों साइकेल बाहायोब्ला मोजां जागोन अब्ला गारि मथर मथ'रनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनि गेब्रेंनायखौ जोङो होबथानो हागोन आरो आरोबाव लोगोसे दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैआव ओ कार्बन डाइ अक्साइडखौ लाफानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि बिस गोनां गेस थायो बेखौ जों मिथि गौ बेफोरखौ जानगार होनो थाखाय ओ जोङो जुनिया रोखोमनि ओ गुबुंले जानायखौ दबथायग्रा फिल्टार फिल्टारफोरबो जोङो बाहायनो हायो बा दारिमिनफोर फोराव बेबायदि राहा लानाया जोंनो गोनां राहा लानो नांगोन अब्ला दारिमिननिफ्राय ओ ओंखारनाय ओंखारनाय बे ओ सिमनिफोर माने उखुन्दै थांग्राफोरखौ जोबोर गोजौसिम बानायनानैबो जोङो बार गेबेंनायखौ जोङो खम खालामनो हायो आरो एनिफ्राय ओ बिफांनि बिलाइया बाराव थानाय हाद्रिखौ हाद्रि गुन्दैखौ हमथानानै जोङो बारखौ गोग्गो खालामना होयो बेनिखायनो मा होनदों दारिमिननि खाथि खाथि खाला थोजासे जोङो बिफां फुलि गायनो नांगोन माने बिफां लाइफां जोङो गायनो नांगोन अब्ला जोङो बार गेब्रेंनायखौ एसेब्लाबो होबथानो हागोन आरो